हेलौ औ
मोजाङै खोनादोंना औ औ दा नोंथांनाव आं कल खालामनायनि जाहोना जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदों नोंथाङा फ्रियै दङना
औ फ्रियैनो दङ नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि ओ दानाय लुनाय बिनि सायावनो सावरायनोसै ना मा होनो
औ हागोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांमोननि ओनसोलनिखौनो माने मिथिग्रोनो लुबैबाय नोंथां दानाय लुनाय औ औ
नोंथां आं बुंनो सानो जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव खोब दानाय लुनाया गोबां गैसोआबाबो बिदि गामि गफा ग फाफोराव जोंनि दानाय लुनाया दोङो बिदिनो वेभिं सेन्टार फिसा फिसा दा वेभिं चेन्टार जेरै ओ दसजन पन्द्र' जन बिदि जि दानो हानाय जायखौ जोङो हिसान होननानै बुङो नङा होमबा बेफोरो जोंनि ओनसोलाव फिसा फिसा उइभिं सेन्टार दङ आरो थि बिदि बिदिनो जोङो बर'फ्रा जि दानाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय नो जोङो जेब्ला जोङो बर'फ्रा सुबुं ओ समाज दाबोनो रोंदों बा गामि रायजो दाबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा जि दानाय हुदाखौ रोंबोदों आरो आरो आथिखालावबो जोंनि बर' आइजो फोरा जि दानायखौ रोंगौ ओ जायफोरा गामि ओनसोलाव जिउ खुंदों बिथांमोना जि दानायाव दाबो रोंखा राखायानो आरो बिथांमोना जि दानानै जोंनि बर'नि आर'नाइ दख'नाफोरखौ दिनै बिथांमोना गाव गावनि आख- आखाइजोंनो दानानै गानो आरो गोदो गोदायबो जोंनि बर' आइजोफोरानो जि जोमफोरखौ गाव गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जों नुबोदों जेब्ला जों उन्दै समनिफ्रायनो आरो बिनि बेसेबांबा गोबावनि सिगांनिफ्रायनो बर'फ्रा दाबोदों बिनि थारिख अक्ट'खौ जों दिनै फोरमायना होनो हानाय नङा जारिमिनखौ नायोब्ला जों मिथियो आरो नोंथां जोंनि दानाय लुनाया बोरै जाबोदों जों बोरै दायो आरो थिग बिदिनो जोङो मुगा मुगानि जेरै जि दानाय नङा होमबा मुगाजों जोङो ओ खुन्दुं थुननानै जों दिनै जि द दायोमोन बेफोरो दिनै फालांगि बाजाराव जोङो गोबां ओ दाम बेफोरनि बेसेना बांसिन आरो दिनै बेफोर खम जिखौ दानानै दिनै रांखान्थिबो गोबां फालांगिनि गेजेरजों रांखान्थिबो खायफाया आरजिनानै लानो हादों आरो जोंनि दानाय लुनायखौ जोङो ओ हमथानोब्ला आरो जोङो साफ्रोमबो बर' आइजोफ्रानो दानाय लुनायखौ जोङो खालामफिनांगोन मानोना आथिखालाव जोङो गुबुन बायजोनिफ्राय फैनाय जायखौ जोङो मेचिनजों दानाय दख'नाफोरखौ जोङो गोबां बाहायनायखौ नुबाय जायनि थाखाय जोंनि बर'नि सोलोंनाय माने बर'नि जायखौ जोङो था- गरसे गरनै रां आरजिनो हागौमोन बेफोरबो दिनै गोमालांनो हमदों आरो मानोना बर' आइजोफोरा जुदि गुबुननि बाहेराव बेंगलफोरनिफ्राय कलकाताफोरनिफ्राय फैनाय ड्रेसखौ जायफोरा गुबुन हारिया मेचिनजों दानानै फानहरनायखौ जुदि जों गानोब्ला जोंनि बर'नि हारिमुवा गोमागोन आरो मानोना जों बर' फोरा गाव गावनो आखाइजोंनो दानानै जि गानोमोन बेफोरखौ बै उननि जेनेरेसनफ्रा मिथिनाय नङा आरो बेखायनो जोंनि बर'नि दानाय लुनायखौ जों लाबोफिननांगोन आरो जोङो गंफ्रोमबो गामियावनो जों हिसानफोरखौ जों दानाय बे हिसान दा- नायखौ जों गायनो हायाब्लाबो न'खर न'खर जों उइबिं सेन्टार मोनफ्रोमबो एरियायावनो जों खुलिना होनो हानांगोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
औ आंनिफ्राय बे खिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय नोंथां आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ जागोन दे नोंथां दा जोंथ' दानाय लुनायावहाय मेनलि नोंथाङा बर'फोरनि जि दानाय ओ बेनि सायावहाय बुंबाय दा नोंथाङा फोरमायनाय बदिनो जोंनियावबो माने बे बेफोरबायदि इसान बा जि दानाया गोबां खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय आरो ओ मानो होननानै बुंङोबा ओ बिनि खेंसालिया गोहोमखौ नायोबा जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनियावहाय जिहेतु बे गाननाय जोमनाय बर'फोरनि दख'ना माखासे जोमग्रा बेफोरखौहाय ओ टेक्न'ल'जिनि माबाजों ओ राहायै माने गोदान गोदान दिहुनथाइखौ खम समनि गेजेरावनो माखासे बानायनानै ओ न'खराव दानायनिफ्राय जेसेबांनाखि दाम बेनिफ्राय खम बेसेनावनो बिसोरो ओ गोरलै राहायै फाननानै मोननायखाय बा सुबुंफ्रा बायनानै मोननायखाय ओ बांसिनै दानाय लुनायनि फारसे खम जालांदों नामा आं बेबायदि सानो आरो। दा फारसेथिं ओ न'खराव दानाय दानाय लुनायखौ दायोबाथ' बेनि गेजेरजों जोंहा हारिमुवा थांनानै थायो आरोबाव जोंनि जे सिनायथि बे सिनायथियाथ' जोंनि हारिमुआव नांथाबा नांफानानै दंखायो। नङाबा माने बेफोरो जुदि नोंथाङा होननाय बायदिनो न'खर न'खर नंद्रायाबाबो जोङो बे इसान दानायखौहाय उइबिं सेन्टारफोर खुलिनानै लाखिनो हायोब्ला ओ बेयावहाय जोंनि बर' सुबुङानो ओ जुदि दा दानानै जोंनि गाननाय जोमनाय बेखौबो जों लाखिनो हाबाय। ओ दोरोङारि रोखोमैनो माने आरो बे जों लोगोसे जोङो बेफोरखौ फाननानै बेनिफ्राय रांखान्थियारि मुलाम्फा खालामनानै न'खरबो सामलायनो हायो।
औ
दा मोनसे बिथिङा बेसो नोजोर होनो गोनाङा जों माने दा गोबां बेबायदि ओ उइबिं सेन्टारफोरनिफ्राय बायहेरानिफ्राय जिफोर सफैदोंब्लाबो ओ आथिखालावहाय मोनसे नुनो मोनबाय थानाया जाहैबाय नखराव दानाय जिहेथु माने जिनि बेसेन बेखौ एसे मोजांसिन बा दाम गोसासिन मोननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। दा औ बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां ओंखायनो ओ आंबो हागौमानि माने नोंथां बुंनाय बादिनो ओ बेबायदि ओनसोल ओनसोल बर'फोरनि जायगायावनो आरोना। आंनि साननाया बर'फोरनि बे जायगायावनो बिदिनो गामि दरब्रै दरबाजों मोनसे वेबिं सेन्टार बेफोरबायदि जुदि थायोब्ला निस्सय माने जोङो जोंनि बे ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दानाय लुनाय बिनि माखासे आगर आखाय बेनि दानायनि जिखुनु सिस्टेम बेफोरखौ जोङो लाखिलांबाय थानो हागोन बेखौ नुहुरो आरो आरो। बिनि गेजेरजों जों रांखौबोथ' खामायनो हाखागोन मानो होननानै बुंबा ओ जोंथ' जोंनि गाननाय जोमनायखौनो फ्रायै माने गासिबो ओनसोलावनो जों गानजोबखायो दख'नाफोरखौबो गामियाव थ' जों दख'नाखौनो गानजोबो आरो गासिबो जोंनि माने हारिमुवारि बिथिं बा समाजनि हाबाफारि बेफोर गासैयावबो माने दख'नाखौनो जों गानजोबखायो फ्रायै औ
औ नोंथां बुंनाया सैथो।
उम।
ओ जोङो गाननाय जोमनायजोंनो जों दिनै गावखौ सिनायथिबो होनो हायो नङा ओमबा दिनै बबेबा दाबसे जायगायाव नोङो दख'ना गाननानै थाङोब्ला बै हि आइजो बर' आइजो आरो बहाबा गामसा बा आर'नाइ लानानै थाङोब्ला बै मानसिया बर' हौवासा बा बर' सेंग्रा होननानै जों सिनायथिबो होनो हायो नङा ओमबा थिग बिदिनो जोंनि दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो गाननाय जोमनायाबो जोंखौ मोनसे हारिखौबो गोजौ फारसे लांनायाव सिनायथि होयो आरो दिनै आर'नाइनि दामखौ नायनो थाङोब्ला दिनै मुगानि आर'नाइया दिनै ब्रै रोजा बा रोजासिम दोङो नङा ओमबा नोंथां? जेरै जोङो सेजौ बाजिनिफ्राय लानानै जोङो बा रोजासिम जोंनि आर'नाइनि दामनि बेसेना दोङो नङा ओमबा पसिस'नि दुइ हाजारनि बिदिनो जोङो गोबां जायफोरा आर'नाइयाव जोङो मुगा होलायो। मानोना ओ मुगा जिखौ होलाबोला बिनि दामा बेसेना बारा जायो आरो नोंथां।
औ।
थिग बिदिनो आंनि साननाय मोनसे नोंथां जायखौ जोङो आर'नाइफोरखौ जुदि लायो ब्ला गुबुन हारिनि मानसिफोरा दख'नाखौ गानना मोसायोब्ला जों बेफोरखौ बारा खर' सानो गोनां गैया आरो मानोना जोंनि जों जोंनि बे जखायसे बर' हारिनि मानसियाल' जुदि जोंनि गानग्रा ड्रेसखौ जुदि गानबाय थायोब्ला आरो गुबुन गा-गा-हारिया गाननायखौ जुदि जोङो खर' सायोब्ला जोङो
औ।
आरो जोंनि मार्केट बेलियाव जोङो बारा जोङो गोसार होनो हानाय नङा आरो। मानोना गुबुन हारिनि मानसि फोराबो गानब्लासो जोंनि माने बेफार फालांगियाबो ओ माने जौगागोन नङा होमब्ला गुबुन हारिनि मानसियाबो लाथों आर'नाइखौ गानथों दख'नाखौ जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया आरो। नङा होमबा आरो बिथांमोनाबो जोंनि बागुरुम्बाफोरखौ मोसााथों बर'नि द दख'ना गाननानै जों थुलुंगासो होनांगोन नङा ओमब्ला सापस जोंनि मानसियाबो मालाबा बिहु मोसागोन मवाबा बुहुम फरायसालिफोराव जेरै गावसोरनि लोगो जुरियाफोरजों ज' मोसागोन ग्रुप फोराव नङा होमबा बेफोरखौ जों खर' सानांगौ गैया मानोना सोलोंथों बिसोरबो एसे एनै जोंनि मोसानाया जों गोरोन्थि जागोन जों बेखौ ससियेल मिडियायाव जोङो गाज्रि रावजों रायनाङा आरो जोंबो बिहुखौ मोसा सानो थांबा जोंहाबोथ' गोबां फरमुला भुल जागोन नङा होमबा बेसोराबो टेब दोङो बिहुखौ बोरैहाय मोसायो जोंनि बर' आइजोआबो रोंजोबनाय नङा बर' सेंग्रायाबो रोंजोबनाय नङा थिग बिदिनो बिसोरनियाबो जोंनि मोसानायखौ गाननाय जोमनायनि मोसानायखौबो बिथांमोनाबो हाया बेखौबो जोङो सुद्रायना होनो हानांगोन आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बे अब्ला बिदि खालामब्लासो जोङो जोंनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनायखौ जोङो फालांगि आयदायावबो जों गोबां रां खामाय होनो हागोन आरो बिदि होनानै आंनिफ्राय मोनदांथियो आरो नोंथां अब्ला नोंथाङा एसे बुंनानै होबावदो
दा आंबो नोंथांजोंनो बे जिहेतु बे ओ जिनि बे गुबुन हारिफोर गाननाय बेयाव एदसे सरजाब देरफाबावनोसै
औ
दा नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्राखौनो बुंदों माने गुबुनफोर गाननायखौ जोङो थुलुंगा होनांगोन। अब्लासो जोंनि माने बे गाननाय जोमनाय बेयो थालांबाय थागोन आरो बांसिनै गोसारनो जायगा मोनगोन आरो। आरो बेजों लोगोसेनो ओ मोसानायनि खेथ्रआवबो जोङो ससियेल मिडियायाव सोंखारिनाय बेखौ जोङो माने बेबायदि खालामनो नाङा जिहेथु रोङाखै गोरोन्थि जानाय फोरखौ जोङो सुद्रायनानै हरनांगोन दा मोनसेल' आं बेखौल' सानो जिहेथु गुबुन ओनसोलनिफाय सफैनाय माखासे जोंनि बे ओ गानग्रा जोमग्रा दख'ना आर'नाइ बेफोरखौ जे मेसिनजों दानानै नंथारै माने जाथारै बानायदों बेफोरखौ ओ माने बन्द' खालामनायनि राहाफारि लायोबा जोंहा मोजां आरो जिहेथु आर'नाइबाबो नोंगौ मेसिनजों दाथों दानायावहाय बुंनांगौ गैया आजिखालिथ' टेक्नल'जिया माने गासैखौबो आवग्रिनानै लाबाय नालाय ओ बेयावबो माने अब्लाबो मेसिनजों दानायनि खेथ्रआवबो माखासे ओरैबायदि माने आर'नाइ आर'नाइनि सेम्बलखौल' लानानै आर'नाइ नङै जिनिसखौ माने दानानै बिदि हाखावनाय बेफोरबायदि खालामनाया जोंनि माने आरना नि जिहेथु गुबै रुद बा रोदा बेखौहाय नस्थ' खालामनो हागौ बायदि नुहुरो आरो ओंखायनो बे फारसेखौ जोङो नायनो नांगोन अब्लाबो जों थ' माने माबाजों गोरोबखानांगोन नालाय समजों ओंखायनो जोङो मि सिनजों दानायखौबो जोङो बासिनानै लानो रोंनांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां अब्ला जोंहा साम समाबो जाबाय बिथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों दा अब्ला जोंनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
ओं दे दे
औ गोजोननाय थाबाय
दे जागोन दे नोंथां